हेलौ हेलौ नोंथाङा खोनादों ना आंखौ
औ खोनादों खोनादों
आं नोंथांनिसिम मोनसे खोथा सावरायनो नागिरदों जे सावरायनो हागोन ना
औ औ हागोन नोंथां।
माबा नोंथांनि ओनसोल एबा नोंथांनि जागा एरियासिं हायेनारि एबा हाजो हाजो हाला बेफोरबायदिनि माबा मोनसे नोंथाङा बुजायनो हागोन ना आंखौ हाजो हायेन माने आबहावाया बोरै बिदिखौ बुजायनो हागोन ना
अ नोंथांनि सोंनाया ओ ओ ओरैहाय जाहैबाय जानो हागौ नोंथांनि आयदाया ओ बा आबहावाया बे गामि ओनसोलाव बोरैहाय थायो नङासै
औ गामि गामिबाबो जेनेबा ओ बेलेग जायगा गावगायनि ओनसोल खाथिनि एरिबाबो
औ दा जोंनि गामियाव ओ आबहावाया बुंनो थाङोब्ला जोङो दैज्लां बोथोराव गरम अखा हानाय बिदिनो फुङाव गोजांग्रु जों बिदि आबहावाखौ जों नुनो मोनो बे जाबाय ओ जोंनि मिथिंगायारि ओम थासारि, लोगोसे जोङो गोजां बोथोरावथ' मिथिखायो जोंहा गरमा इसेल' जायो, लोगोसे ओ जों नुनो मोनो ओम गोजां बोथोराव गोबाङावनो जोङो सु-सुइटार कम्बल गाननायखौ जों नुनो मोनो। मानोना गोजांनाय जाखायो दा जोङो आ थासारि होनोब्ला बा आबहावा होनोब्ला जोङो मिथियो जे हाजो जों ओनसोल खाथियाव बा जोंनि गामि बा जोंनि गामि ओनसोलफोराव जों नुनो मोनो। ओ साहाथिं जेब्ला जों नाहरो जों हाजो ओ ओनसोलखौ जों नुनो मोनो बा हाजो हाजोआरि गामिफोरखौ जों नुहुरो। दा जोङो ओ नोंथांनि सोंनाय बादियै आं बुंनो सानदों ओ गामि ओनसोलफोराव बा ओ थासारिफोरा आबहावाफोरा बोरैहाय जायो नेचार नेचारफोरा दा ओ बुंनो थाङोब्ला जोङो ओ नुनो मोनो गामियाव ओ साफ्रोमबो मानसिफोरा ओ गावै गाव गावखौ हेल्प खालामनानै बा गाव गावखौ मदद खालामलायनानै अनलायनानै थानायखौ जों नुनो मोनो।
माबा मोनसे जाबानो जोङो मोनायावनो खार खारलांब्रबो सोरहाबा माबा मोनसे जाबोला। सोरहाबा उदै जादों, सोरहाबा बेमार जादों, माबा माबि जादों हस्पिटालाव लांब्रबनांगौ जोङो ओम मानसि लिंहरबानो जोङो ओम फैनायखौ जों नुनो मोनो ज' ज'है। ओ जानो हागौ सोहोरफोराव थिग बिदिनो ओ जोङो गामि ओनसोल आरो ओ बे हाजो खाथिनि ओनसोलफोरनिफ्राय इसे फारागथि जों नुनो मोनो। जेरैहाय गामि जोंनि ओनसोलाव सोहोर खाथिनि गामिफोराव खाथि खाथियावनो नुनो नुनो मोनगोन। नाथाय ओ बे हाजो खाथिनि गामिफोराव जों नुनो मोनो न'आ जोबोद ग्लां ग्लां बारिया जो गोदोर गोदोर। साहा बागान, रबर दंफां बागान गोबां बागानफोरखौ जों नुनो मोनो न'आ जि जोबोद गोजान गोजान आरो। दा जोङो मदद होलायनो एसे गोब्राब जायो। माबायाव हाजो ओनसोल खाथियाव। नाथाय बिनिबो बांसिन ओ मुलाम्फा होनोबा जों मिथियो जे हाजो ओनसोल खाथियाव जों गोबां ओ जानाय फिथाइफोरखौ जों मोनजायो आबादफोरखौ जों मावनो हायो जेरैहाय जोङो हाग्रानि उम औवा मेवाफोरखौबो जोङो बुथुमनानै जानो हायो लोगोसे हाग्रानि ओ थालिरफोरखौ, ओमफ्राय बेफोरखौ जोङो ओ मोनजायो दा आङो नोंथांनिसिम सोंनो सानो नोंथांमोननि गामियाव बा नोंथांमोननि गामि ओनसोल खाथियाव। हाजोआथ' दङो जानांगौ, दा बे हाजो खाथियाव नोंथां ना मा गोसो जायो बांसिन नुहुरनानै?
मा ओं नोंथांनि सोंथि एबा सोंथिखौ मोजां बुजिनाय जायाखै। उम नोंथाङा बुंफिननो हागोन ना?
उम आङो बुंदोंदि नोंथांमोननि गामि ओनसोल खाथियाव बा हाजो ओनसोल खाथियाव नोंथाङा ओ हाजो खौ जेब्ला नाहरो जोङो नोङो मा गोसो जायो हाजोथिंजाय?
उम बुंनो थाङोबाथाय जोंना बुहुत हाजो एरियाखा मानोना हाजो एरिया माने जोंना ओ बि जों थाग्रा बिथा न'आ एबा हाजोआवनो दोनखायोरा। ओ बुंनो थाङोबा जों हाजो ओनसोल हाजो ओनसोलनि बायदि जोंनाव ओ आरो बेलेग हायेन बेलेग हायेन माने गाहाय सिं जेरै टाउन टाउन एबा गामि गामि ओनसोलसिं बा बिदि नुनो मोना जे हाजोनि समायना एबा समायना गाबखौ जों नु नो मोनो एबा हाजोआव नोङो गोबां रोखोमनि ओ बुस्थुफोर नुनो मोनो एबा ओ जों बुंनो थाङोबा जों जुन्थुबो नुनो मोनो जुन्थु आरो जुनथु दाउ ओ हाजोनि दाउ एबा बेफोर बाहाय नुनो मोनफेरै एबा टाउन सहराव नुनो मोनफेरि गामि सोहराव एबा गामि ओनसोलाव बारा नुबांनो मोना बेफोर दाउ जेनबा दाउफोरखौ आरो बुंनो थाङोबा जोंनि हाजो ओनसोलाव जोंहा गोबां रोख रोखोमनि ओ मावनाय दांनाय दोङो बुंनो थाङोब्ला ओ मावनाय दांनाय आरो दोङो होनोब्ला ओ जेरै माइ गायनाय एबा बिदिनो बायदि रोखोमनि खेथि हारि दोङो आरो नोंथाङा सोंदोंदे जेनेबा नो ओ हाजो ओनसोलाव हाजो ओनसोलनिफ्राय मा लुबैयो नोंथाङा होननानै सोंदों बेखोनो लुबैयो होनोब्ला आङो जे हाजो ओनसोलाव जेरै माबाया हायेनारि हायेनारि महरा स्रिबा थाबाय थानाय बायदि ओ समायनाहैनो थाबाय थानाय बायदि बिखौनो आं लुगैयो आरो नोंथांनिसिम ओ सोंबावनो लुबैदों आङो जे नोंथांना बे हायेन हायेनारि एबा ओ हाजो ओनसोल बिनिफ्राय माबा मोनसे ओ कमेन्ट खालामनो एबा माबा मोनसे बुंनो दोनखावब्ला बुंलाय
नोंथांनिसिम बेबादि आं बुंनो सानदों उम उम मोनसे बिबुंथि हायेन ओनसोलनि बा हाजो ओनसोलनि सोमोन्दै दा जोङो उम जेब्ला जोङो हायेन ओनसोलखौ जोङो ओ आ बा हायेन ओनसोलाव जों थायो जोङो गोबां दंफां लाइफांफोरखौ जों नुनो मोनो खिन्थु जों मालाबाबो जोंनि हायेन ओनसोलनि गुबै सिनायथिखौ बा गुबै महरखौ जोङो मालाबाबो मोजाङै नुवा नाथाय जेब्ला जों हाजोआव गाखोयो हाजो थिखिनियाव गाखोहैयोब्ला जोंडो हायेन ओनसोलखौ फुरा नुयो आरो बेसेबां मोजां बा बेसेबां सोमखोर बा दंफांफोरजों खोबजोबनाय ओ बेसेबां गुवार जोंनि ओ गामि ओनसोला बा ओम मबे मबेथिं दुब्लि फोथारफोर दङ मबे मबेथिं दंफां बारा दोङो आरो मबेथिं सोहोर बारा दोङ जेब्ला जोङो ओम हाजो थिखिनायाव गाखोयो जों सिनारिफोरखौ जों नुनो मोनो मिथिंगायारि आबहावा फोरखौ जों नुनो मोनो दा उम मिथिंगानिफ्राय आङो बेखौनो लुगैयो जे ओम जेरैहाय नोंथाङा बुंलांबाय सोमखोर समायना अराय थाथों बिदिनो गामि ओनसोला गुबुंले जाय जायाजासे दा जेब्ला आङो हाजोआव थाङो बा जों ओ गावनि लोगोफोरजों बा लोगोफोरा ओ हाजोआव थाङो अब्ला जोङो बांसिनखौनो नुनो मोनो गोबां मानसिफोरा मा खालामो ओ सोरबा सोरबा जानाय लोंनाय लांगोन सोरबा सोरबा दुगैनो थांगोन दैसायाव हाजोनि दैसाया जेरैहाय गुसु जायो बेफोरखौ जोङो बिराद मानसि जानायखौ जों नुनो मोनो जेब्ला जोङो जुन जुलाइआव जुन जुलाइआव नायगोन हाजो खाथियाव दै बोहैनायाव गोबां मानसिफोर बाइक लानानै स्कुटि लानानै गारि लानानै बिसोरखौ जोङो ओ पिकनिक जाहैनाय बा लावखार ओंखाम जाहैनायखौ जों नुनो मोनो मानोना हाजो ओन सोलाव जों गुसु जायो होनना बयबो मिथिगौ जानो हागौ जोंनि गामि ओनसोलफोराव जोबोद गरम गरम ओरैबायसा डिग्रि बारिना होयो माब्लाबा थामजिब्रै माब्लाबा मालाबा ब्रैजिथाम गाहाम डिग्रि दावखोना होयो। सेलसियास बिदिनो गरमफोरा दा जोङो बेफोराव जोङो गामि ओनसोलाव थानानै माब्लाबा जों दैज्य खालामनो हायि जायो बेफोरफोराव जोङो मा खालामो जोङो बेरायनो थांनाय जायो आरो दा बेरायनो थांनायाव जोङो नुनो मोनो गोबां सेंग्रा-सिख्लाफोरा जरा जरा थांगोन सोरबा सोरबा जौ लांफागोन सोरबा सोरबा दाव आइथिं लांफागोन सोरबा सोरबा आरो जानाय लोंनायखौ कलाहारिजों लांफानायखौ नुनो मोनो बेफोरखौ जोङो गावनि जिउनिनो मोनसे पार्ट बा इन्टारटेनमेन्टनि बा खुसि रंजानायनि जोङो हमनानै लाजायो आरो
औ नंगौ
नोंथांनिसिम आङो सोंनो सानो दा हाजो ओनसोलाव जेरैहाय नोंथाङा बिबुंथि लाखिबाय हायेन ओनसोलाव दा आङो आबहावानि सोमोन्दै आङो सोंथ'वालासिनो नोंथांनिसिम सोंनो सानो नोङो हाजोआव जेब्ला थाङो लोगोफोरजों नों मा मावनो बांसिन गोसो जायो?
मावनो नोंथांनि सोंदुखौ आं माबानो हाबाय हमनो हाबाय आं मावनो होनोब्ला आङो जेरै आं मावनो होनोबा आं मावनोथाय गोसो जाया जेनेबा जोंहा जे गोबां हाबा थायो एबा दंफां दाननाय हाजो ओनसोल नालाय दंफां दाननाय माइ गायनाय आरो माइ गायनाय बायदि बायदि रोखोमनि जे दंफां फिथाइ सामथाइखौ खानानै फाननाय बेफोर बायदि रोखोमनि हाबा दङ नाथाय आङो लुुबैयो दे बे लुुबैयो जे बे माबायाव अराय सम हान्थिहै थानो हानाय बायदि आरोना बे हाबा मावनो लुगैयो होनोब्ला आङो जे मावनोथाय मावनोथाय होननाय जाला बेखौ मानोना सान्थि सान्थि जेरै दंफां दाननायखौ हेंगार लांनाय एबा दंफां गाननाय दाननायखौ बिदि गारनाय आरो
फिथाइ सामथाइ बेफोरनि खेथि बाथि खालामनाय आरो बेफोरखौ लुबैयो आङो जेनेबा मैगं गायनाय बेफोरो आबहावानिफ्राय आबहावानिसिम बारा बारा माबा जाया मा होनोमा आबहावाखौ सिलिंखार खालामनो खामा जेनेबा फिथाइ सामथाइ गायनाय बिदि आबहावाखौ आरो बुंनो थाङोब्ला जे बे आबहावानिफ्राय जों गोबां बुस्थु मोनो बुंनो थाङोब्ला फिथाइ सामथाइ फिथाइ सामथाइ दै दैसादो दैसाजो हाजो फ्राय जोमै जोमै बिरबोनाय हाजो जेनेबा गोदान दै बेफोरखौ मोननो थाङो जोङो जेनेबा जों जेनेबा हाजोआवथाय दैया हानि हा सिंनिफ्राय बख'नानै जों मोननो थाङा बे खोथा बयबो मिथिखागौ आरो बुंनो थाङोबा जे उम गोबां रोखोमनि हाबा हाबा थायो हाजोआवबो जोङो जेरै ओ हाजो ओ गामि सहर एबा टाउन सहराव जों नुनो मोनबोनाय बेफोरबायदि गोबां हाबा थायो आरो बुंनो थाङोब्ला जोङो उन्दै जे हाजो ओनसोलाव थाब बोनाय ना बे रोखोमनि हाबा जेरै दंफां गायनाय दंफां गायनाय ओ हालेवनो माइ गायनाय आरो गय गायनाय गय बागान आरो जे साबलाइ बागान बेफोर गोबां रोखोमनि हाबा दङ बेफोर खौनो आङो मावनो मोजां मोना आरो बुंनो थाङोब्ला जे जोंनिसो मावनायनि अनगा जे फरायनाय बेफोरथाय बारा गैबाङा ओंखायनो बे फरायनायखौ नागारनानै जोङो बे मावनायनि फ्राय मावनायनिसिम बाहाय एसे गोसो होनाय जायो आरो उन्दैनिफ्रायनो जोङो सम समनिफ्रायनो जे मावबोबाय थादों उन्दै जे बिमा बिफा आइ आ आइ आफा आबौमोननिफ्रायनो जे मावलांबोबाय थादों बिसोर गोबां हाबाखौ ओंखायनो आं सानो आरोना बे फिथाइ सामथाइ गायनाय एबा दंफां गायनाय ओ खेथि खामनाय बेखौ बेफोर हाबाखौनो मावनानै आं दासिमफ्राय मोजां मोनो नोंथाङा खोनादोंसो
औ